औ
आं मोजाङैनो दङ।
औ आंबो मोजाङैनो
औ
दिनैनि आं बे कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों थालिर बिफांनि बागै सुंद'यै रायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां। सावरायजागोन।
बिदिब्ला जोङो थालिर बिफां होनोब्ला थालिर फिथाइ जानायजों लोगोसे थालिरनि गुबुन गुबुन बाहागोखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो आरोना नोंथां, औ बे बाहायनायनि बे बाहायनायफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन आ दा थालिर बि फां होननानै बुङोब्लाथ' थालिरखौ जों नोंथाङा बुंनाय बादिनो जानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खामानि फोराव बाहायबोदों। आ दा थालिर बंफाङा जोंनि बर' समाजाव आ माने मै खोम जायगा आवग्रिनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। आं दा थालिर बिफां खौ बिदिनो गोबां जोङो फुजा फाथाल होनायनि बिथिङावनो होन बा हाबा बा माखासे फोरबो खुंनायनि बिथिङावनो होन जों बे थालिर आ बि बिफां बा थालिरनि फिथाइ बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरैहाय जोङो औ फुजाफोर होयोब्ला बा आ बहाबाफोर आ माखासे जोंनियाथ' बिदिनो बाथौआव फुजा होनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मोदाइ दिखांनाय बा बायदिसिना फुजाफोर बिदिनो होनाय जायो खेराइ फुजा बा गोबां ओ गुबुन गुबुन फुजाफोर होयो। दा बेयाव जोङो आ बावनो थाखाय बुट प्रकाद बनायनो था खायबो बा होनो थाखायबो जोङो बै थालिरनि लाइजौ लाइ बेखौ जोङो बाहायनाय जायो। आम नि अनगायैबो जोङो ओ माखासे मा होनगोन बेखौ जानायनि बेलायाव हाबाफोराव बा आ हाबाफोराव जोङो बे फिथाइ सामथायाइफोरखौ बा हाबानि अनगायैबो बेै फुजा फाथालफोराव बै थालिरनि फिथाइ खौहाय जोङो बाउनाय जायो। आ दा हाबायाव जोङो गोदो गोदायहायथ बिदिनो आ जों आथिखालनि गोनोखो मुगायाव मोननाय बादि वान टाइम ओ दिसफोरखौ जों बाहायामोन थ' जोङो गोदो गोदायहाय बे थालिर दनाखौनो जोङो ओ थालिरनि औ बे दनाखौ ओ ओंखाम जानायाव बाहायनाय जायोमोन। आ आरो बेजों लोगोसे बे दनाखौ जोङो बै फुजा फाथालावबो बायदिसिना बाउ थाय बावनो थाखायबो जोङो ओ बाथि बायदि बानायनानै लानाय जायोन आरो बावोमोन बेयाव। औ औ आरो बेनि अन गायबो माखासे ओम जोंनि हाबायावनो होन जानायावनो होन बा बै थालिर फस्लानखौबो जोङो ओंख्रि महरै हाबाफोराव संनानै जायो। आरो औ बेनि अन गायैबो आरो जोङो हाबायाव गोदोहायथ जोंनिया आथिखालनि मुगानि बादि जोंगा मागा बिदिनो पेेन्डेल फोर बिदि गैयामोन। सोंनाय दा बिदिनो ओ जों हाबायाव बै थालिरनि बिलाइफोरखौनो सायाव ओ बना माने सायाव जोङो ओ होनाय जायोमोन आरो साजायनाय जायोमोन। थालिरनि बिलाइखौनो आरो थालिरनि बिफांखौथ जोंनो नांथारगौ जायो थालिर नि बिफांखौबो जोङो बै ओ नखरनि बै खैनानि नखर बा दरानि नखराव बै लामानि मोखाङाव जोङो थालिर बं फां जिरा जरासे गायनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो ओ माखासे जोंहाथ फोरबोफोर फालियो बे फोरबोफोरावबो जोङो दरजा मोखाङावहाय बे लामा मोखाङावहाय जोङो थालिर बिफां जरासे बिदि गायनाय जायो। ओ अब्लाथ' ओ बि दिनो गोबां दङ थालिर होननानै बुङोब्ला बे थालिरनि आ मादानिफ्राय लानानै आ जोङो बै थालिरनि बिलाइनिफ्राय लानानै बिनि आ बिफांनि फ्राय लानानै बा बिनि फिथाइनिफ्राय लानानै गासिबो जिनिसनो जोंजों बाहायजायो। आ दा बे बेलायाव आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो जे बे थालिर ओ बिफांनिफ्रायथ जोङो खारदैखौ बनायनानै दिहुनन्नाय जायो। नंगौना आ दा बे बेलायाव आं नोंथांनिफ्राय बै थालिर बिफांनिफ्राय माबादियै बे खारैखौ बानायनानै दिहुनो एसे फोरमायजागोन नोंथाङा।
औ जोङो थालिरनि बि फांनिफ्राय खारदै बानायनो ओ गिबियावनो जोङो थालिर बिफांखौ दानफायना लानाय जायो।
औ।
बे थालिर बिफांखौ थुख्रा थुख्रा हानानै लानाय जायो। आरो थालि बेजों लोगोसे बेनि मादा एबा सिंनि रोदा बेखौबो जोङो गोबा गोबायै दानख्लानानै दिहुनन्ना लानाय जायो। बेखौ दिहुनखांनायनि उनाव जोङो गोबा गोबायै दाननानै जोङो सान्दुुंआव मोजां फोरानना होनाय जायो आरो लोगोसे थालिर बिफांखौबो जोङो थुख्रा थुख्रायै दानसनानै सान्दुङाव गोबा गोबा दाननानै मोजाङै जिरनानै मोजाङै मोजां राननाय बायदि जोङो एस्राय एस्रायै जोङो फोरानना होनाय जायो सान्दुं गोसायाव। मानो होनना होननानै बुङोबा बे जोंनिया रानाबा मोजाङै खामनाय नङाना बेनि थाखायनो जोङो मोजाङै फोरानना लायो आरो बेखौ जोङो जेबोला बियो गोरान ओ गोरान जायो अब्ला बेखौ जोङो मोनसे ओ दाबसे जायगायाव जोङो ओ जायगाखौ साफा खालामनानै जोङो बेखौ सावना सावना होनाय जायो आरो बेखौ जोङो मोजाङै फिथर फिथर बिदि थायिबायदि बि जोङो ओ खावनानै नै लायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ खावखांनाय सावखांनायनि उनाव जोङो ओ जों बेखौ बेनि फिथरफोरखौ जोङो मोजाङै गुन्दै खालामनानै जोङो बेखौ सान्द्रिजों सालिना लानाय जायो सालिखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बेखौहाय उम गुन्दै महराव मोन गुन्दै महराव मोनोना बेखौ जोङो माबेबा बाल्थिं एबा माइबा मोनसे बासनफोर ला नानै जोङो बेखौ सिंखिंहाय थुफ्लंनानै ओ बेवहाय जोङो बे ओ जा खावनानै मोननाय बेखौ सावखां सावखान्दा बेखौ जोङो गुन्दैखौ जोङो बेवहाय होनानै जोङो बेनि सायाव दै लुनानै जोङो बेखौ सरना मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ अ औ बेबादिनो औ- खारैखौ दिहुननानै लायो बिदिब्ला। औ आरो बै खारैआथ जोंङो ओंख्रि जानायनि अनगायैबो जों ओ गोबां बिदिनो खामानियाव बाहायो ना। माखासे जोंहा उदैफोरा गाज्रि, बिदि जायोब्लाबो जोंनिया बे खारैखौहाय थालिर फस्लानि बा थालिरनि खारैखौहाय जायोब्लाबो बे बेमारफोरा हामो होननायबो जोंङो मोनथिनानै मोनो ओ बेनि अनगायैबो बे खारै ओ थालिर बिफाङा बा थालिर बांसिनानो बे थालिर आथियानि बिफाङानो माने गुन गोनांसिन होननानै जों बुंनो हायो। नंगौना आ दा बिनि ओ थालिर आथियानि फिथाइफोराबो जोङो उदैया जुदि गाज्रि जायोब्ला बा ओ गथ' उन्दैफोरा गोदोहाय बे खि गोरा खियोब्लाबो बै थालिर आथियानि फिथाइखौ बिदिनो जाहोनाय जायोमोन होननानै ओ मिन्थियो जों ओम दा बेनि अन गायोब्ला ओ बै सोरहाबा जुदि हाथाया बै हाथाया सेवोब्ला बै हाथाय सेेवोब्ला बै मादा बे हाथा थायनि ओ बै थालिरनि जिथुनाखि मादा बे सेवनाय बे सिंनि बे माबाखौ लागायनानै लानांगौ जाहैदों। अब्लालायनो ह हामो होननायबो जोङो मोनथि मिथिनानै मोनो आरो औ आरो नोंथाङा बेनि अनगायैबो आरो थालिर बिफांनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथियो नामा एसे फोरमायजागोन।
औ। ओ जोङोथ' थालिर थालिर बिफांखौ गोबबां खामानियावनो नांगौ जायो नालाय बेनिखायनो जोङो जोङो थाल आरो थालिर बेखौ जोङो बेनि बाहेरा जोङो बैसागो बिदिनो बैसागो समावहाय जोङो जामुं हिसाबै जानाय जायो आरो नोंथां ओमफाय ओ-ओमफाय जोङो बेनि अनगायैबो जोङो था ओ थालिरनिखौ थालिरखौ जोङो फिथाइ थायहोनानै औ थालिरखौ जोङो फिथाइ थायहोनानै जोङो बे फिथाइखौनो जानो हायो आरो नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोङो थालिरखौ गोबां फुजा फाथालाव होयो जोंना बर' हारियाव जोंना थालिरनि उम लाइजौ बेखौ मोनहाब्लाथाय जोंना फुजायानो जाया। बिदि होननाय बायदि आरो नोंथां
नंगौ औ ओम औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा? औ दा आ औ ओ दाथ' नोंथांनिफ्राय बिदिनो मोजां मोनबाय सावरिनो सावरायनानै थालिर बिफांनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौ नोंथांनिफ्रायबो मोनथिनानै मोनबाय आंबो आंनि मोनदांथि बा नोंथांनि सिगाङाव इसे फोरमायनानै होबाय। ओ जोबोरैनो गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला जों मोनथिनानै मोनबाय जे थालिर बिफाङा थारैनो जोंनि बर' समाजाव गोबाङैनो बाहायफ्लेजाबाय थानाय मोनसे ओ ओ मा होन बेखौ सम्पद होननानै बुंनांगोन। जोङो जाय माने जोङो बेखौ गोदो गोद दायनिफ्रायनो औ बाहायबोदों बाद आथिखालनि जुगावबो जोंबाहायगासिनो दङ अब्लाबिदिब्ला ओ नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनानै बिदिनो गोजो गोजोन्नाय मोनबाय‌। अब्ला बेखिनियावनो दोन्थनो सै होननानै नोंथांखौ फोरमायहरनाय जाबाय।
औ नोंथां गोजोनथों नोंथां